औ औ खोनाबाय दे नोंथां
औ दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाबाय सोलोंथाइ
औ
दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार आं बेनि सायाव एसे फोरमायलांनो सानदोंमोन नोंथां फोरमायनो हागोन ना
दे फोरमायजागोन दे नोंथां
अ दा जेनेबा सोलोंथाइ मानसिनो थांना थानो थाखाय सोलोंथाइ लानांगौआ गोनांथार मानोना बे सोलोंथाय फिथाइनि गेजेरजोंसो मानसिया जेनेबा थांना थानायनि जा गियान मोननांगौ बेखिनि गियानखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो दा सासे सुबुङा जोनोम जानानै जेब्ला बियो बा बोसोर द' बोसोराव आगान होयो देरो अब्ला बेखौ जोङो सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बे गथ'खौ जोङो फरायसालियाव हेंगार हरनाय जायो
आरो बेबायाददिनो जोङो फरायसालिफोराव थांनानै सोलोंथाइ लायो सोलों थाया जोंनि मानसिनि जिउआव बेबायदिनो जोबोर मोनसे गोनांथार मोनसे आयदा जाय सोलों फिथाइनि थाखायनो मानसिया गियानि पन्डत बायदि जानो हायो सोलोंथाइखौ जुदि जों मोजाङै लायोब्ला दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
दा आंनि जि सोलोंथाइनि बेलायाव जा मोनदांथि बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै
औ
दा नोंथाङाथ' फोरमायलांबाय आानो माखासे खोथा सोलों खोथाया मानि थाखाय गोनांथि दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला दिनैनि मुगायाव माने सोलोंथाइया जोंनि अक्सिजेन बायदि नङा होनबा नोंथां
औ
जाय नङाब्ला जायखौ नङाब्ला जों दिनैनि मुगायाव थावरिना थानो हानाया माने जोबोद गोब्राब बा हायाखौनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ
दा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा गोदोनि समनि सोलोंथाइ लानाय आरो दिनैनि मुगानि सोलोंथाइ लानाया दिनै अख्रां आरो हानि फारागाव फाराग दं होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला ओ गोदोनि सोलोंथाइ लानाया माने जोंहा सुबुं माहारिफोरा माने सोलोंथाइखौ गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानो बादासो होयोमोन होननानै जों खोनायो आबै आबौनि खुगानिफ्राय।
औ
बै समाव मा बुङोमोन फरायनो सम गैया जोंहा खामानि मावनो नांगौ ओ माने दुब्लियाव खामानि मावग्रा गैया दुबुलि खा दुब्लियाव खामानि मावनो ओ दुब्लियाव माइ गायनो बा ओं खाम संनो मानसि गैया बेफोरबायदि ओ ओंखाम संग्रासो ना-नांगौ ओरैहाय बेफोरबायदि माने फरायनानै नों मा खामानियाव उदायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौसो जोङो गोदोनि समाव खोनायोमोन होननानै जोङो मिथिदों आरो।
औ थारैनो।
औ दा गोदोनि समाव आरो हौवा माहारिनिसाय हिन्जाव माहारिफोरनि सोलोंथाइ लानाया जोबोद सात जारलासिनमोन होननानै जों खोनायो। गोदोनि समाव हिन्जावसा मानसि होननानै बुङोब्ला माने मालायनियावसो थांगारगोन सोलोंथाइ लानानै मा मुलाम्फा जानो बेफोरबायदि खोथाफोरा गोबां बेरखाङोमोन समाजनि गेजेराव नाथाय दोनैनि मुगायाव माने आइजोफोरखौसो बांसिन सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो जौगालांनायखौ दोनै नुनो मोनगासिनो।
औ थारैनो।
बेनि-बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे सोलोंथाइया दोनैनि मुगा आरो गोदोनि मुगानि माने ओ अ ख्रां आरो हानि फारागथि दं होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ
दा सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायनिबो माखास सोलोंथाइ लानो हायैनिबो माखासे जाहोन फोरबो दं जेरैबायदि जोंहा हान्था मेलानि राहा नङा होनब्ला नोंथां?
औ थारैनो।
हान्थामेलानि राहा गैयामोन गोदोनि समाव गोबां किल'मिटार गोजान जि नैजि किल'मिटार गोजानाव जोङो थाबायनानै माने फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन होननानै जों खोनायो आबै आबौनि खुगानिफ्राय जायनि जाहोनाव गोबां सुबुङा माने बे जानथायनि थाखाय माने सोलोंथाइखौ लानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायोमोन।
औ
लोगोसे जोंहा माखासे रांखान्थि हालोद माखासे न'खरनि रांखान्थि हालोदा गोबां गाज्रिमोन जायनि जाहोनाव नाव माने खानसे खामानि मावाब्लानो माने गोबां माने सानसिमहालागै माने ओंखाम रसा नांनानै थानाय खामानि मावालासिनो स फरायसालियाव थाङोब्ला ओंखाम रसा नांनाय बेफोरबायदि ओ खोथाखौ जोङो खोनायोमोन नाथाय दिनैनि मुगायाव मा खालामखो जोंनि जोंनि जि सरखार बिथांमोना मा खालामखो? फरायसालियावनो माने जोंहा मोनजानायनि आ लामाखौबो खालामनानै होबाय।
औ थारैनो।
जायनि जायनि जाहोनाव माने सोलोंथाइ लानायाव गोबां सुबुं माहारिफ्रा माने ओ जोबोद गोरलै जादों होननानै जों बुंनो हायो।
औ!
दा दोनैनि मुगायाव सोलोंथाइया मानो गोनांथि होननानै बुङोब्ला दोनै जोङो मोनसे नोङो न'खरनि मोनसे जिराद बायनो गोनांब्लाबो नोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि। नों बहाबा डक्टरनियाव थांनो गोनांब्लाबो नोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि बहाबा डक- दखान बाजाराव थाङोब्लाबो नोंनो सोंलों बेनि गोनांथि जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ माने जोंनि अक्सिजेनजों रुजुनाय खौ जोङो मोननो हायो।
औ थारैनो।
औ दा बेफोरबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि समाजनि थासारि समाज दानाय बेफोर माखासे बिथिं जोंनि हादोरनि बिथिं माखासे बिथिङाव माने सोलोंथाइया जोंखौ आ माने जोंखो जोबोद जौगाखांनाय लाबोदों होननानै जोङो गोख्रोङै माने बुंनो हायो आरो। दा बे सोलोंथाइनि बेलायावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलायनाय लाबोदों सोलोंथाइया बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो?
औ नोंथां बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा गोदो गोदायहाय सोलोंथाइ लानो गोनांबा जोङो माने फरायसालिखौ खाथियाव नागिरनानै मोनामोन जेनेबा खाथि खालायावनो फराय--थि- फरायसालिफोरा थायामोन ने जोबोर गोजान गोजान ओ गोजान गोजानावसो जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो गोनां जायोमोन। आरो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि हान्था मेलानि राहाया माने गैयामोन माने बेबायदि दि दानि जुगा जुगनि बायदि गारि मथर मोनद्ला बायामोन। जानला मोनलानो आरो बेबादिनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोबोर गोजान गोजानाव थांनांगौ जायोना आरो गोदो गोदायथ' बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा बायदि थायोमोन बांसिनानो। दंफां लाइफांजों बुंफुंजोबनायमोन नालाय हाग्रा बंग्रा बार लांनानै सोलोंथाइ लाहैयोमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो। गोदोनि फोरोंगिरिफोर ख- खौ माबादिहाय बिसोरो खस्थ'यैनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै जेनेबा जाफुंसार जानो हायो। हादोंमोन बेफोरखौ जों खोनानो मोनदों बेसोरलायनो बेबादिनो जेनेबा साइकेल थानायाबो माने जायबा हा जायहा गोनां धोनि बिसोरासो साइकेल थायोमोन न'खराव। ओमफाय बिदिनो गैयैफोराथ' साइकेल गंसे बायनो हाया नालाय। बेबायदिनो बिसोर थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन फरायसालियावबो‌ गोजान गोजान जे जि खिमटार गाहाम। बा जिनै जिबा किल'मिटार गाहाम। दा लामायाव गासैबो बिसोरो थाबायनानैनो थाङोमोनो फरायसालियाव जो फैनाय थाखाय लानो थाखाय बेबायदिनो जोबोर जेंनानि थाखायनो नोंथां होननाय बायदि गोदोनि आरो दानि अ' सोलोंथाइ लानायनि गेजेराव जोङो फारागथि नुनो मोन नो गोदो बेबायदिनो ओ थांनो जोबोर खस्थ' जेंना गोजान फरा फरायसालिया बेबायदि जानानै नखरनि सुबुंफोरा हेंगार हरामोन बेनि थाखायनो गोदो ओ बे ओ हिन्जाव माहारिखौ सोलोंथाइनि बिबाङाव नायनो थाङोबा खम नुनो मोनो मोन मोना बिसोर हिनजाव मानसि बिदि गोजान गोजान जायगाफोराव हाय हारसिं एंगार हरनो हायामोन। ओम बेबायदिनो गिनाय फैयोमोन आरो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन बेनि आरो न'नि खामानि मावनांगौ होननानै ओ जों न'आवनो थानो होयोमोन बिनि हौवा मानसिखौ बो बांसिनानो खायबा खायबा हेगार हरो नाथाय बेबायदिनो हाल खदाल जावनांगौ हालेवनांगौ होननानै सोलोंथाइ लानो हेंगार हरनाय जायोमोन जायनि जाउनाव जोङो गोदो बारा बेबायदिनो सोलोंथाइ गोनां मानसि इदुकेटेद मानसि जोङो नुनो मोननाय थाङामोन जोंनि गेजेराव नाथाय दाना ओ बांसिन सोलायनाय नुनो मोनबाय आथिखालनि जुगाव हाय सोलोंथाइ लानाया एसे गोरलै राहा जानानै फैबाय आरो गोनांथारबो जानानै फैबाय सोलोंथाइ खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो आं बुं
औ सोलोंथाइया जेनेबा
औ हेलौ हेलौ आं बारा खोनांनो मोनासै एबार लास्टाव हेलौ